अ हेलौ नोंथां
खोनादोंना नोंथां औ नोंथां खोनादों गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामनायखौ जासि हरनाय
औ गोजोन गोजोन मोनाबिलि नोंथां नोंथांजों आं दा बैसागुनि बागै
औ हागोन नोंथां औ दिनै बुंनायसाय नोंथां
नोंथांमोननि ओनसोलाव बैसागुखौ माबायदि फालिनाय जायो
औ नोंथां जोंनि ओनसोलावहाय बैसागोखौ जों गोदो गोदायनिफ्रायनो मोननै रोखोमै फालिबोगासिनो दं आरो दिनैसिम फालिलांबाय था फालिबोगासिनो। बैसा-बैसागोखौहाय जोङो सैथो दाननि जोब था सालिनि जोब-जोबथा सानखालि फालिनाय जे बैसागु बेखौ जों मोसौनि बैसागु महरै फालिनाय जायो। बै मैसौनि बैसागो फालिनायावहाय जोङो नांगौ जानाय बायदिसिना मुवाफोरखौ सानसे सिगाङाव जोङो गलायाव बा सकाव थांनानै जाखिनि नांगौ मुवा बेसाद जेरैहाय थाराय हाय-हालदै दिग्लिलिथि औ लाव फान्थाव बायदिसिना मुवाफोरखौ जों सानसे सिगाङावहाय लाबोनानै दोनग्रोनाय जायो। बैनि उनावहाय जों सैथो दाननि सैथो दान जोबथा सानखालि फुङावहाय बैफोर बायदिसिना गासै बाफोरखौ जों हाग्रोनानै लानाय जायो। आरो जों बेखौ औवानि थेंगलाव माला सुना माला सुनाय जायो। बेनि उनावहाय जों मोसौखौ गिबियावनो खाथिनि दैसा एबा फुख्रियाव बा हाखरफोराव थुखैनानै लाग्रोनाय जायो नोंथां औ बेनि उनाव जों मो जोङो औ जों सुना जों सुनानै दोननाय जाखिनि माला बैफोरखौ जों मोसौनो गानहोनाय जायो।
अ नोंगौ नोंथां।
औ बेनि उनावहाय जों मोसौ मोसौनि मोदोमावहाय जा हांगार हांगारनि फोथा फोननानै होयो बेेखौ जों गिबियावनो साराय बा खान्थानिफ्राय बख'नानै लाग्रोनाय जायो आरो बेवहाय थाव गुबै जों लगायनानै लानाय जायो जाहाथे बेयो मोसौनि मोदोमावहाय मोजाङै नाङो। आरो बे बे फोथाखौ फोननो थाखाय जोङो औवानि हासुं बा थालिरनि थारा बैफोर थाम बा मोनब्रै रोखोमनि जों जमा खाथबनानै लानाय जायो। बेनिफ्राय जोङो मोसौनि मोदोमावहाय फोननानै होनाय जायो। गोदोनि आबै आबौमोना आबौमो-आबौमोननिफ्राय जोङो खोनानो मोनबोदों दि मोसौखौ मोसौनि मोदोमावहाय जोङो बैफोरबादि फोथा फोननानै होयोब्ला मोसा मुफुरफोरा मोसौफोरखौ गियो। जानो हाया बि गिनानै खारो बेनि थाखाय फोननाय जायो होननानै मिथिनाय मोनो नोंथां।
औ नोंथां औ
औ बेफोरबादिनो जोङो बैसाग दाननि सेथि सानखालिनिफ्राय मानसि बैसागु सान हिसाबै फालिनाय जायो नोंथां। बै सानखालि औ बै सानखालि जोङो उ मान-मानसि बैसागु सान हिसाबै फालिनाय जायो गिबियावनो जोङो बै सानखालि न' न' बांखौ लिरस्रांनानै साथि सा-आलारि बाथि लगायनानै जों जोंनि बिमा बिफा बा गामिनि आमाइ आनै आबै आबौमोनखौ जों ओन्दैफोरा खुलुमनानै बोर लायो बा गियान लायो। जाहाथे बै बै बोसोराव मोजाङै मोजां बारलांनो हायो। बैनि थाखाय जों बैसागो दनि सेथि सानखालि उन्दैफोरा गेदेरफोरखौ मान होलायो बेफोर गेदिरफोरा उन्दैफोरखौ बोर सारस्रिलायो आरो बिनि औ नैथि सानखालिनिफ्राय जोङो मा गासिबो बोराय बेनोथ' सेंग्रा सिख्ला गथ' गथ थाइ आबै आबौमोनहा ज' ज' ओंखारबोयो। रं दुखु दाहाखौ बावगारनानै बैसा बोसोरनि खनसे बैसागो खौ जोङो रंजा बाजा मिनि खुसियै हगार हरो। बेफोरबादिनोहाय जोंनि ओनसोलावहाय बैसागोखौ फालिनाय जायो नोंथां औ। ओमफ्राय नोंथां औ नोंथांमोननि जायगायावहाय आथिखालाव बैसागोखौ माबादिहाय खुंनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायदो?
जोंनि जावो जायगायावहाय नोंथां बैसागु खौ गिबि सानखौ जोङो मोसौ बैसागो हिसाबै फालिनाय जायो। गोदो गोदायनिफ्रायनो दोरोङारि सोलिबोनाय बायदियै मोसौ थुखैनाय बुंनो थाङोब्ला नोंथां गिबियाव नो जोङो गिबि सान खालि थामहिनबा सैथ्रा दाननि जोबथा सानखौ खालि जोङो
औ।
बे बैसाग दाननि से खालार खालि जोङो न'खरफ्राव न'खरनि मोजांनि थाखाय फुजा होनाय जायो आरो। बिनि अखानायैनिफ्राय औ। थामहिनबा नै नै बैसागनिफ्राय जोङो न'खर न'खर मागिनाय नङाब्ला नङाब्लाबो ना
औ नंगौ।
जोङो बोराय बुरै गासैबो ज' ज' ओंखारनानै जों बैसागुखौ ज बैसागु रंजानायाव दख दख'ना लोगोसेनो हारिमायारि फालि आर'नाइ बायदि लानानै जोङो रंजानाय जायो आरो। आरो हौवाफोरा गामसा आर'नाइ गाननानै जोङो बैसागुखौ फालिनाय जायो जोबथारनायाव जोंना बैसागखौ जोङो बैसाग बैसागोखौ जोङो स्नि सान खुङो नालाय थामहिनबा से सप्ता खुङो नालाय जोङो बैसागुनि जोबथा सानखालि जोङो बैसागु बिदाय महरै जोङो मोन से प्रग्राम लानाय जायो बे प्रग्रामाव जोंहा बादायलायनायजों लोगोसे गोबां हाबाफोर लानाय जायो। बेयाव आ रो लाइमोनफोरनि थामहिनबा गामिनि उन्दै गथ'फोरखौ जोङो इसे खाबु होनाय जायो आरो गावसोरनि मेलेम एबा माबा दियै इसोरनि जिथु जौगानाय खान्थि बेखौ दिन्थिफुंनो थाखाय जोङो खाबु होनाय जायो आरो। बे बादिनो जोङो बैसागुखौ खुंनाय जायो नोंथां।
औ थारैनो।
औ नोंथां नोंसिनि नोंसोरनि ओनसोलाव बैसागु बिदैखौ माबोरै खुंनाय जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
जोंनि ओनसोलावबो बै नोंथांमोननि बायदिनो साननैनि हाबाफारि लानानै जों मोनसे जायखौ बुङो फांसन बे फांसनखौ जों जोंनि गामिनिनो थानसालियाव बा फिल्डआव फिल्डफोराव खुंनाय जायो नोंथां बै बै सानखालि जोङो बै फानसनाव जों बेफोरबायदिनो बायदिसिना गोबां रोखोमनि गेलेनाय, बारनाय, रोजाबनाय, मोसानाय, बायदिसिना हाबाफारि लानानै जों खुंनाय जायो। जेरैहाय औ खारनाय, बारनाय, स्टेज प्रग्राम होननानै बुङोबाथ' आरो रोजाबनाय, मोसानाय मुसुरनाय बैफो-बैफोरखौ लानानै खुंनाय जायो। जाहाथे जोंनि औ जाहाथे जोंनि ओन्दै ओन्दै फंबाय बिनानावमोनहा गोसो गुदुं जायो आरो बाह मोजाङै दावगालांनो हायो इयुनाव बैनि थाखाय जोङो गा जों बेफोरबायदिनो हाबाफारि लानानै खुंनानै जों जोंनि बैसागोखौ बिदाय होनाय जायो आरो नोंथां ओमफ्राय नोंथां, नोंथांमोननि ओनसोलावहाय आथिखालाव गोदोनिफ्राय मा मा आगजुआ जोंनि ओ-ओनसोलावहाय गोमालांनो हमखो नोंथाङा एसे सानखांनानै फोरमायनो हागोन्ना नोंथां?
जोंना हिसाबै
औ
औ
औ
औ गंगोना बैनि अनगायैबो आरोबाव मा मिन्थिगौ नोंथाङा? खोनादोंना नोंथां? हेलौ नोंथां